औ खोनादों ना नोंथाङा आंनि माथोखौ
अ खोनादों दे
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आङो दा दङ ओरैनो नोंथां
अ अ खबरफोरा मोजां बा नोंथां
खबरा मोजाङैनो दङथ'योदे
अ अ होमबा नोंथां ओ दा जोङो बर'फोरनि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै नामा
औ जागोन दे
ओरैनो नोंथाङा औ बर'फोर आइ बर' आइजोफोरा आरो मा मा गानो एफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ बर' आइजोफोरा दा ओम दखना गानो आरो ओ आर'नाइ लायो
औ औ ओमफाय नोंथाङा मिथिगौ नामा औ बर' आइजोफोरा मा मा ओम जेनेबा मालाफोर माबाफोर दं नामा बर'फोरनाव जेनेबा मालाफोर गाननाय
मालाफोर गान्नाय आं इदिथ' मिथिया
अ अ अ उम उम आंबोथ' बिनि बागै बागै एथबां एथ'ग्राब मिथिया
उम
हमबा नोंथाङा ओरैनो मा स्टाइलनि मा माबायदि रोखोमनि दख'नाखौ मोजां मोनो मोनोना ओ बिदन दख'ना माथा दख'ना आरो माखासे दख'नाथ' ओंखारबायाना दानि जुगाव माबायदि दख'नाखौ नोंथाङा मोजां मोनो
उम दाथ' गरम नालाय माइरा जेनेबा इदिखौ गुसु खौ मोजां मोनो आरो गाननानै गुरैनो
अ माबायदि दख'नाया इदिनो मोजां गुसु गुदि जायो नोंथांनिबा
आंनि मथेबा माइदि होनाया मोजां जायो आरो माइदि दख'नाया माथानिया गुसु आराम जायो आरो गरम बोथोर बोथोराव गाननो
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा हाबाफोर जायोबा कर्म माबा माबाफोर फांसनगिरिद जायोबा नोंथाङा माबायदि दख'नाखौ गाननो माने लुबैगोन
जेनेबा उम बिदिनो एसे ओ मोजां दख'नाखौ गाननो लुबैगोन आरो जेनेबा।
औ औ औ औ औ बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा दा मेसिनाव दानाय दख'ना खौ साबसिन बुंजायोना आखाइजों बर' आइजोफोरा आखाइजों दानाय दख'नाया साबसिन
बर'जों द आखाइजों दानाया साबसिन जायो आरो। सालाव दानाया
औ औ औ ओय नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना मा मा आइजेंजों बुस्थुजों बे दख'नाया दाजायो जेनेबा सालाव मा मा थायो दख'ना दानायाव।
दख'ना दानो रासो नांगौ ओ साल खुन्थानांगौ साल साल नांगौ। मुस्रा नांगौ ओम। बिदिनो बायदि बायदि नांगौ आरो्
अ औ औ नोंथाङा दख'नाफोर दानो रोंबायबायगौ नामा?
दाफेराखै दानायालाय।
औ औ ओरैनो दख'ना गांसेफोर दाखांनो बेसे गोबां सम नांगौ?
दख'ना दानोब्ला ओम साननै सानथाम दाबा सानसे दाबाय थायोबा साननै सानथाम जोंनो हायो आरो।
अ अ औ औ औ औ ओरैनो आंनि मुथैबाथ' गासिबो सुबुंफोरा फांसनफोर मिथिं गिदिर जायोब्ला। हाबा गिदिरफोर जायोब्ला। थ' दानि जुगनि मेसिनजों दानाय दख'नाखौनो साबसिन मोनो जानांगौ ना। औ जेरै दा नोंथाङा मोनथिखागौ जानो हानाय बिबार ब्रेन्ड लफाय ब्रेन्ड जोबोद ब्रेन्ड देन ओंखारबाय
औ
एफ एन एफ औ बेफोरखौबो बांसिन गाननायखौ नुनो मोनसैना नोंथां।
औ नुनो मोनो
औ नोंथांनि ओरैनो फेभरेट गाबा मा?
निला आरो गुफुर
गुफुर
गुफुर आरो गोसोमखौ मोजां मोनो आं ओम गुफुर आरो गोसोमखौ मोजां मोनो।
औ औ औ
नोंथां आलाय।
आंनिया? ओ माबा ओ आंनिया आंना गोथां। ओम ओरैनो नोंथाङा ओ हौवाफोरनि गान्नायनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
हौवाफोरनि
औ
आंथ' दायो मिन्थिया।
औ औ
नोंथाङा मिथिगौ?
आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' हौवाफोरा बर' फोर दानाय गामसाखौ गानो आरो आरो आर'नाइ लायो
उम
आरो आर'नाइजों बानायनाय कटखौ मिथिगौ ना नोंथाङा गस्लाखौ बेफोरखौ गाननाय नुयो आरो ओरैनो न'आव थाबाथ' बेफोरखौ गाननाय जाया। नाथाय फांसनफोर जायोब्ला हाबा हुखा जायोब्ला बेफोरखौ ओ आर'नाइ लानानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना आर'नाइ गोदान गोदान जि गान्नायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथाङा मुगानि बागै मोनथिगोन नामा इसे
मुगा मुगा ओम
नोंथाङा एसे फोरमायलायना आं मोनथिया।
औ आंबोथ' बारा आंनि मिथिनायाव आंबो बारा मिथिया। नाथाय आं एसे बे खौ मिथिगौदि मुगाया एम्फौनिफ्राय जायो होननानै।
अ
एम्फौ थोबनाय बिथोबनिफ्राय माखासे बुस्थु खालामखांनायनि उनावसो बे मुगानि खुन्दुङा ओंखारो होनना जों मिथिगौ। बेनिफ्रायथ' आङो बारा मोनथिया दे।
औ।
ओम।
ओमफ्राय ओ लाथा एम्फौनिफ्राय सानानै सानानै माबा ओंखारोना बेयाव दिरुं ओंखारोना खुन्दुंजोंनो इन्दि बानायनाय जायो जि बानायनाय जायो आरो।
एम्फौ लाथाखौ जाफेरबाय नामा?
आङो उमहो जायाखै आं।
अ अ नोंथाङा जायाखैबाबो बोरै एवनाय जायो बोरै खालामनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
थावदो मोजाङै एवना लानांगौ पियास माबा माबि होनानै गोरानै एवनानै जाजायो आरो। दै होनाबो जाजायो ओमफाय एवनाबो जाजायो आरो।
औ औ औ।
नोंथाङा औ बर'फोरनि फास्राखौ आखाइजों दानाय फास्राया मोजांना ओरै नो मेसिनजों दानाय फास्राखौ मोजां बायदि मोनो?
आखाइजों दानायखौ गुरै मोजांसिन मोनो आरो।
अ अ अ अ ओरैनो मा मा बेसाद मुवा होनानै जोङो ओ फास्रा गांसे दिहुननो हायो?
मा बेसाद माने जेनेबा दिरुंजों बे खुन्दुंजोंनो दिहुन नाय आरो।
अ औ औ ओरैनो खुनदुं ना माजों मा खुन्दुं माबाफोर नाम थायो नामा खुन्दुंना?
खुन्दुङा थ' जेबायदि नाम थाया कालारसो थायो माने गुफुर गोथां गोमो बिदि।
उम उम उम नोंथाङा माब्लाबाफोर हेन्दलुमफोराव ओ माबाफोर दानाय नुफेरबाय नामा?
उम बिदिथ' थांनाय जायाखै आङो हेन्दलुमाव। थांफेरना मोनाखै आरो आं
ओं ओं
उम
नोंथाङा ओरैनो मा गाब जों आरो मा गाब मा गाबनि दख'ना गानब आरो मा गाबनि ब्लाउस गानबा आरो मा गाबनि फास्रा लाबा साबसिन समायनायखौ मोनो?
आङो दखना गोमो ब्लाउस गोजा फास्राया गोज्जा लाबा समायनाय मोनो आरो‌
औ औ दख'ना खौ मा गाबनि होनदों?
गोमो गाबनि
अ अ
ब्लाउस ब्लाउस गोजा फालि गोजा गानबोला समायनाय नुयो आरो।
औ औ अ अ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा बर'फोरा मा मा मोसायो? बर'फोरनि मोसानायनि मुंफोर?
बर' मोसानायनि मुं
औ
बैसागु बैसागु मोसायो दाथ' गोदान गोदान मेथाइ ओंखारसोदोना
औ औ औ नोंथाङा आर'नायफोर दानाय नुबाय बायबाय नामा माब्लाबाफोर?
आङो आर'नाइ दानाय नुफेराखै
अ अ अ ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव हेडलुमफोर दंना गैया?
जोंनि जायगायाव बिदिहाय हेन्दलुम गैया आरो।
औ औ औ उम ओमफ्राय नोंथांनि न'आव जि
एसे गोजानावसो दङो जोंहानि न'आव सिगां आगोलो आइया दायोमोन दा दानाय जायाखै आरो।
अ अ अ होमबा नोंथां जोंना समाबो जा जाबाय आङो जि दानायनि सोमोन्दै गाननायनि सोमोन्दै जोबोद खोथा मोनथि खौ मोनथिनो मोनबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम। गोजोन्थों